हेलौ नोंथां
औ खोनादों
अ अ खोनादों जोङो दोनै‌ बर'नि ट्रेडिसनेल जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो सानसै
औ औ औ
ओ दे नोंथांनि ओरैहाय आसारफोरा माबायदि
आसार ओरैनो आसारखौथ' जोङो दोनथुमनानै जानायनि मोनसे आदार हिसाबै बुंनो हायो बेबो मोनसे दोरोङारिनिनो मोनसे आदबजोंनो बानायजानाय जेरै जोङो आसार होननानै बुङोब्ला ओ मुला गुन्द्रु एबा जा मुलाफोरखौबो मुला गुन्द्रु नङा नङा माबाखौ उम मेवाइ-मेवाइखौसो जोङो आसार खालामनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा मेवाखौबो जोङो एसे आसार बाय दि खालामनानै दोननाय मोनो बेखौ ओ ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोङो गोबां फिथाइ सामथाइनि आस सार बानायनानै दोननायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना जेरै जों बिदिन्थि फोरसि थाबै बानलुखौबो जों आसार खालामनानै दोननायखौ नुनो मोनो बांसिनै जोङो बै बानलु गोसासिना बेखौ बानलु राजा ना मा होनो बेखौ जों ओ जाय औ जायखौ जों इंराजियाव ओ सिलिकिं ना मा होनो बेखौ बांसिन बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय फिथाइ सामथायनि गेजेर जेराव जोङो थाइजौ आसार बिनि अनगायैबो जोङो ओ आमलायखौबो आसार बानायनायखौ नुयो आरो ओ थाइसुरि आसार बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना त' जोंनि ओनसोलाव आं बेखिनिखौनो आसार बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो बे दा नोंसिनिथिं नोंथां माबायदि आसार खालामो एसे अननानै खोनथा हागोन नामा
थारैनो थारैनो जोंनिथिं बांसिनै ओ थाइजौखौनो बानायो थेवबो जलफाय ना मा होनो बेखौ खौ बानायो जोंनिथिं जलफाय आरो लोगोसे औवा मेवाइनिखौ एसे खम बानायो खिन्थु नाफामखौबो एसे बानायो आरोखि बांसिन नाफामनि फारसेबो गोसो दङ सुबुंफोरा ओमफ्राय से एदेम माने बर' एरिया जागा नालाय इमान आसारनि फारसे खोब गोसो होआ बेखौ एसे हारसाफोर नांजाबनायफोरा आस साराव बिराद गोसो होयो जोंनियाथ' बिदि नालाय बर'नि ट्रेडिसन हिसाबै जोंनिया नाफामा बेस्ट लोगोसे ओ ना बेदरनि खोथाथ' आरो बुंनांला जोंहा एसे दुब्लियाव फोथाराव थांबानो ना मोनो आरो दा बेदर आथ एभेलेबेल आरो न'आव मा सोरहाबा हांसो थायो सोरहाबा दाउ थायो माने जानाय लोंनायनि थाखाय जोंनिया ट्रेडिसनेल फुडा ओ बहुद दोङो आरोखि बेखिनिखो जों नुबाय लोगोसे जोंनिया बायदिसिना बेलेग ओ ओ मैगं थाइगं जानाय होनना बुङोबा न'आवनो गायनाय बो हुथा जोंहा बहुद दङ जेरैहाय जोंनिया ओ मा मा होनो बेखौ लाइ लाफा बेफोरखौ एसे जों न'आवनो गायो ओमफ्राय फानलौखौ खिन्थु फ्राय न'खरानो गायो आरोखि फालौ फिसायानो जा फालौ गिदिरानो जा फ्राय न'खरानो गायो ओमफाय बे फुलबो जायो जितु बाजाराव बायलायनाङा दुइ मा तिन मा जुदि फालु बायनाङाबा जोबोद मोजां बियो आरो लोगोसे खाथिंने ओ मैगं खा मैगं खांनाय बा खा खानानै जानाय बे माबाया जोंहा दाबो दोङो आरो जेरै ओ नाला गोरखाय फोराव जोंहा हेलाइसि ओंखारो आरो से मानदेखेजे खम नुदों खिन्थु मान्देबो जों मोनो आनिफ्राय ओइ एसे मेसें बोथोरहां आव मानि मुनिबो खानाय जोंहा माबाया कालसारा दाबो दोङो आरोखि नोंथां थिं माबायदि बेफोरनि बेफोरनि खालसा रा अनानै
ओ जोंनिथिं बे हारिमुवथ' दासिमबो दङ मानो होननानै बुंब्ला जोंहा ओ मोनसे फोथायनाय दं जेनेबा जोङो दोरोङारि हिसाबै गोखा गोखै जानाय अदेबानि फुंखा जानायखौ नाहरबानो नुयो जे नि गेजेरजों जोंहा फोथायनाय दङ जे जोंनियाव माने हाग्रा बं ग्रा नि मु फाग्रा मु हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगंखौ जायोबोला जोंहा जे बेमार आजार जाया लोगोसे आरो जोङो गोबां मैगं थाइगंखौ हाग्रानि मोननायखौ जोङो दोरोङारि मुलि हिसाबैबो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो ओंख्रि फोर जानायनि गेजेर जोंबो जोङो जोङो मुलि हिसाहबैबो बाहायो जेरै जोङो ओ जनदिस आरो जेनेबा बे सानदुङाव थाबाय थानानै मानसिया बोरैबा जालांनाय सान्दुं नांनाय एबा सान्दुं खामनाय बायदि बेरामफोर जायोब्ला जों जेरै ओ खामब्रेंगाजों आरो मैथा बांगाल ओ ओ खामब्रेंगाजों खांख्राइ अदेबानि आरो मैथा बांगालजों खांख्राइजों जों जानायखौ नुनो मोनो बे बेथ' आरो जोंनियाव थाखाबायानो आरो लोगोसेनो गोबां क्रिमिस बेबायदि बेराम जायोब्ला जों नुनो मोनो माना मुनि गिदिर फिसा बेफोरखौ माने लगायनानै सिप्लेनानै जाबाय थानायखौबो जों नुनो मोनो बे बेफोरजोंबो हामलाङो होननायखौ जों खोनादों आरो आरो ओ हाग्रानि मैगं गं हिसाबै जोंहा जेरै जारिफोरखौबो जों बुंनो हायो ओ जारि औ बेखौ उसुमायबो होनो खोमा जायगा लानानै जायगा बेखौ माने जोङो उम एसे देहाफोरा बेजों लोगोसेयैनो जोङो ओ दाउफोर सिथारनानै बेफोरजों ग्रोब जानानै देहाफोरखौ साबसिन एबा मोजां मोनो होननायखौबो जों खोनानो मोनदों। हयथ' दासिमबो जायो सोरबा सोरबाया बेबायदिनो दा बेफोर नि अनगायैबो गोबांनो हाग्रा बंग्रानि मैगंफोरखौ जों खनथुमनानै जानायखौ नुनो मोनो बेफोरनि गेजेराव जों फारियै बुंलाङो बा जों दिंखियाखौ बुंनांगोन आरो दिंखियाखौ थ' बांसिनानो जानायानो जायो मानसिफ्रा फाजाबो जायो आरो बेखौ दोरोङारि ओंख्रिनि गेजेराव गोग्लैयाबाबो माने हाग्रानि खनसायनाय मै गं होननानै जोङो बुंनो नां थारगोन आरो आरो दा जोङो बेफोर जानाय लोंनायनि गेजेरावबो माखासेखौ जोङो जि आइ टेक मोननो हाबाय दा गुबुन गुबुनफोरखौबो मोनबाव ब्ला साबसिन जागोन दा जों बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि खोथा जोङो सावरायनो आयदा हिसाबै लाबाय जेब्ला आं बेखौनो मिथिनो लुबैदों जे नोंथांनिफ्राय जे जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बे ओंख्रिखौ जेनेबा जों मोनसे ओरैबायदि बुंनो सानदों एबा आं बुंनो सानदों जेरै जोङो रसगल्ला होननाय लोगो लोगो जोङो बांला एबा वेस्ट बेंगलनि खोथाखौ जोङो थारैनो मिथियो आरोना बेनि अनगायैबो जों ओरै ओ आइफन मबाइल होननाय बुंनाय लोगो लोगो जोङो आमेरिकाखौ जेब्लाबो गोसोखांनो जायो थिग बे दिनो सामसां होननाय लो गो लोगोनो जोङो ओ जापानखौ जोङो जापानिसफोरखौ गोसोखाङो गोनां जायो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिखौबो मुलुगाव गोसार होनानै जेनेबा जोंनि बर' हारिनि मुंखौ जोङो ओ मिथिहोनो हागोन नामा माबायदिब्ला जोङो बेबायदि खालामनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा आंनो
अ सोंथियाथ' जोबोर गोरायानो थेवबो आं जिखिनि हायो से बुंसै अ जे निया दामानि आंनि थौले मेलेमजों ओ अनला ओंख्रिनि फारसे इस से माने गोसारनाया दङ जोंनिया दा लकेल एरियायाव माने हारसाफोराबो अनला ओंख्रि खो इसे मोनथिबाय आरोखि इसोरबो खायसेया माने गाहाम मोनो आरोखि अनला ओंख्रिखो बायदिसिना लागायनानै ओमफाय बा खि जोंनिया नाफाम नाफामफोराबो एसे ओ मोजाङानो एसे नाम दङ ओमफ्राय जि आइ थेग मोन्नाय हिसाबै जोंहा गंगार दुन्दिया मोनदों नङा होमबा
औ औ औ
गंगार दुन्दिया आरो जौ फिसिनाय मा होनो इयो फिसिनाय जौ ना
औ औ औ
आ आजौ जौ गिसिया जौ गिसि बेफोरखौ मोनदों आ जोङो ङो जोङो बयबो जेसेबां हायो बेफोरखौ बाहायनानै जानानै जोंनि मानसियानो फार्स्टआव जाग्रोनांगोन उनावहाय जोङो गुबुन मान सैनोबो जाहाथे गुबुन गुबुन हारिफोराबो बेनि फारसे आ मोनसे मा होनो ओ आजावनाय बा मोनसे एक्सेप्टेन्सा फैयो बेनि थाखाय जोङो राहा लानांगोन आरो जे जों कमनिथि हिसाबै उनावहाय आ राजखान्थि बा सर खारनिबोथ' बहाय जथेस्थ' मदद थानांगोन दा बिदि नाजासे नाजानानै ओ उनफोराव आरो मोजां मोजां बिदि जोंनि बर'नि जानाय जामुंफ्रा जानो हागौ बिदि जि आइ टेक बा बुहुमावनो ओ सिनायजानोबो हागौ आं बेखो बेखिनिखौ आसा लाबाय नोंथाङा नोंथांनिफ्राय मिथ लुबैयो आं माबायदि गुसुङै
आंनि बायदिब्ला जेनेबा दायो जों नुनो मोनदो जोंनि बर'नि जाग्राफोरा जोंनि बर'निल' जानानै थाखायाखैसै जेरै जों बिदिन्थि हिसाबै जोङो दिनै अमा बेदरनि खो थाखौनो बुंनो हायो गिबियावथ' बर' हारियाल'सो बांसिनै जाबोदोंमोन नाथाय दा ओरैबायदि जाबाय जे गुबुन हारियाबो बांसिनानो दा बजबनानै लानानै दा जागासिननो दङ जेरै जों बिदिन्थि हिसाबै गुबुन गुबुन सोहोराव थानाय बाजै हटेल एबा बाजै ओंखाम जाग्रा जायगा बेबायदि गुबुन गुबुन हटेलफोराव जों दिनै नुनो मोनो बेफोराव बांसिन गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो खामानि मावबाय एबा बेव जागासिनो दङ थिग बेबायदिनो बिनिखौ गुवारनिफ्राय गुवारसिन खालामलाङोब्ला थारैनो जोंनि बे अनला ओंख्रि सबाय ओं संनाय आदब बे गासैबो दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जेब्ला बिथांमोना मोनजागोन अब्लाथ' थारैनो ओ जेब्ला अनला ओंख्रिखौ गुबुन हारियाव जेब्ला जोङो बाथ्रा बुंनो गोनां जायो अब्लाबो माने अनला ओंख्रिखौनो जोङो बुंनोनो गोनां जाखा थागोन
औ औ अनलायानो बुंनांगोन जोङो अ यो गुरा आनजा होनबा जानाय नङा आरो अनलायानो बुंनांगोन हबासो जाहगोन एकदम नोंथांनि पइन्टखौ आं खोब गाहाम नांबाय ओ अमाजोंनो नाजानांगोन जों अमाजों सबायजों बा अनलाजों जि मिलायनानै संनाय जोबोद मोजां जायो जोबोद गाम बिसोरो जाय जाय मोनजादों बिसोरो माने जानो लुबैबाय थागोन आरोखि ओमफ्राय आ जाय मोनजायाखै बि सोरखौ जाहोनांगौ आरोखि बाजै ह टेलनि दारै माबानि दारै ओ गाहाम नांबाय नोंथांजों रायलायनानै आ आसा ओ नोंथांनि बे माबाया हासथायनाया जोंनि हासथायनाया इन फिउचार जाफुंथों बाखि जोङो बे सावरायनायखौ जों बे खिनियाव दोन थ'नोसै आरो जोङो सम मोनोबा रायलायफिनगोन गोजोन्थों नोंथां ना
औ औ गोजोन्थों